हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा ओ दायो ओ फ्रियाव दोनथ'यो नामा नोंथां?
औ दंथ'यो नोंथां
औ ओ नोंथाङा ओ बेलासिनि ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां
औ जाखांबाय नोंथां
औ होमबा जोङो दायो सावरायगोन नोंथां।
औ
ओ जोङो ओ मबाइलनि बागै सावरायगोन आरो नोंथां।
औ
औ जोंहा मबाइलजों मा खालामनो हायो मा खालामनोहाया ओ बेनि गेजेराव आरो मबाइलजों मबाइलनि बागै नोंथाङा ओ‌ ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां। ओ मबाइल होनोब्लाथ' जोङो आथिखालाव जोंनियाव गासिनावबो थाखायो। जाय मबे मबाइलजों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थां खबर लालाय लाहरलाय खालामनो हायो। बिनि बिनि अनगायैबो जों मबाइलनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोननो हायो जेरै ओ मबाइल आथिखालाव मबाइलनि गेजेरजोंनो जों मोजांबो लोगोसे गाज्रिबो मुलाम्फा जायो। लोगोसे मबाइल गेजेरजों जोंहा खहाबो जानायखौ नुनो मोनो जेरै मबाइल बे मबाइलनि मुलाम्फाखौ होनग्रोनसै आं होनबा नोंथां सिगाङावनो मुंलाम्फाया जाहैबाय मबाइल जों जायगा जेनेबा जायगा दाबसेयावनो थानानै गुबुन दाबसे जायगानि खौरां लानो हायो।
बिनि अनगायैबो जों बिदिनो मबाइलनि गेजेरजों माब्लाबा समाव बहाबा माबाफोर जाथाय जानाय एबा माबा मोनसे फोरबो बायदि जानायफोरखौ मबाइलनि गेजेरजों नुनो मोनो। नो आरो लोगोसे मबाइलनि गेजेरजों जों
बायदि मबाइल आव पिडिअ' मोसानाय भिडिअ' फिलिम बेफोरबायदिखौ नायनो हायो। जोबोद गोबां म-मबाइलनि गेजेरजोंनो जों माब्लाबा समान माब्लाबा मोनसे डकुमेन्स बा बायदिनि फटक फो जों बे मबाइलाव थानाय नाम नि गेजेरजों जों मबाइलनि गेजेरजों साफायनानै बेखौ गोरलैयै गोरलैयै हरनो हायो।
लोगोसे मबाइलनि गेजेरजों बायदि गुबुन हादरनि बागै एबा गुबुन हारिनि हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय बेफोरनि बागै मि थिनो हायो गाज्रि जेनेबा मबाइला जोंखौ खहा खालामनाय बिनि एसे होननोसै आं
औ
खोनादोंना नोंथां दा मबाइला जोंखौ मोजांबो खालामो फारसेथिं खहाबो खालामो दा जाहैबाय जेनेबा जों मबाइलखौ बायनानै आथिखालाव दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो मबाइलखौ बायनो हमदोंसै दा बिसोरो बे मबाइलखौ बाहायनानै फरायनायाव बारा गोसो दो होनाया बांदों इनिखायनो मबेल निफ्राय बिसोर उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जानगाराव दोननाया मोजां आरो बिनिफ्राय मबाइलखौ मबेलखौ बाहायनायनि बेलायाव जेनेबा गाज्रिया जाहैबाय जों माब्लाबा जोंनियाव माब्लाबा मोजां गाज्रि माखासे सावगारिफोरबो थायो बेफोर माब्लाबा मबेइल मोजां बाहाय जोंनियाव बोरैबाफोर मबेलनि गेजेर जों वाटसाप फेसबुक इउटुब बेफोर बायदि मालाबा माखासे सावगारिफोरा गाज्रि जाथायबो जाहैयो बेखिनियानो दा नोंथाङाबो मबेलनि बागै एसे फोरमायना होदो
औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ नोंथाङासो ओ दासो बुंलांबाय जोंहा ओ मोजां खामानियाव बाहायनायखौ बुंदों आं ओ
औ
ओ गुबुन गुबुन-दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव फन हरनो हायो नोंथाङा दा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोरखौबो जोङो मबेलनि गेजेरजों नुनो हायो होनना बुंबावदो नोंथाङानो ओं बेजों लोगोसे जों आरोबाव ओ माबा मोनसे ओ डकुमेन्टफोरखौबो जोंहा ओ लोगो लो-लोगोआव लाफालायनो गोनां नांङा माने मबाइलजोंनो मबाइलाव लानानैनो जों बेखौ ओ जाहा टार बा माबा मोनसेयाव जों बेखौ दहनहैनो हायो होननानै नोंथांङा बुंबावदों ओ बेनो ओ मबेलखौ ओ उम बाहायनो रोङोब्ला मोजां आरो बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि होननाय मबेल बाहायनो रोङोब्ला जोंहा ओ बाहायनो रोंनाया बुंगोन आङो बाहायनो रोङो होनब्ला जोंहा जोबोर मुलाम्फा जायो मानो होनोब्ला जोङो ओ मबेलनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ फोर ओ फोरोंनायफोरखौबो जोंङो मोनो एबा मबेलनि गेजेरजों जोंहा अनलाइन क्लासबो जा-जानाय जायो आरो मबेलनि गेजेरजों जोङो ओ माखासे ओ जोंहा देहानि थाखायबो माखासे भिडिय' मोनो बेनि देहा हानिबो आरो जोंहा ओ रोंनायनिब्रो ओ जोंहा गायनायनिबो जोंहा फुनायनिबो जों गासैबो ओ आदब खायदाफोरखौ जों मबाइलावनो बोनानै नायनो हायो। जों मोनजोबो बेनि थाखाय मुलामफा बा मबाइलावनो थाखायो मबाइला बेनि गेजेराव आरो जोंहा ओ‌ मबाइल बाहायनो हायो।ओ रोङोब्ला जोंहा ओ मबाइल भिडिय' बानायनानैनो ओ जोंहा। ओ इउटुबा ओ बेलेग मोनसे ओ बिदिनो इउटुब गुगोलफोराव जोंहा ओ भिडिअ' हेगारनानै। ओ गोबां रां खामायनायखौ जों नुगासिनो दं दाबो।
औ
बिदिनो ओ ओ जोंनि बर' सिख्लाफोरा एबा आइजो माहारिया जोंहा ओ मबाइलाव दाना रिलस बानायग्रा नुदों ना नोंथां?
औ नुदों। औ नंगौ नोंथां।
बिदि ओ रिल्सफोरखौ बानाय बानाय बिथां मोन ओ गोबां ओ रां खामाय बोगासिनो दं आरो।
औ औ
बेनो ओ मबाइलखौ बाहायनो रोङोबा मोजां । आरो गाज्रिया जाहैबाय जोंहा आं गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोङा ओ मबाइलखौ नायो। नायनानै ओ लेखा फराया फुङाव बेलासियाव मोनायाव ओ सानफा थोलो जोंहा मबाइल दोननो थानायखौ जों नुनो मोनो।
नौ
जोंहा ओ बिदिनो ओ माखासे खेलाफोर गेलेयो‌ बिसोरो ओ फरायनायखौ गारनानै। बेनि थाखाय जोंना मबाइला ओ मोजां नङाबो होनजागोन। ज'मा जानानै आरो जोंहाथ' ओ आथिखालाव मबाइल नङाबा ओ जेबोखौनो जाला होनजागोन नोंथां।
औ
ओ मबाइलानो बलनि मबेलनि जुग माने मबाइल इन्टारनेटनि जुग बादि
औ औ
जोङो बबेयावबा थांनोबा जोङो। ओ जोङो साइकेल एबा गारिदो खस्थ' खालामानो थाङा लासि
औ औ
ओ जोङो दसेनो ओ मिनिट बा सेकेणडनि गेजेरावनो जों बेखौ फन खालामहरनानै। ओ माखासे खोथाखौ बुंहरनो हायो आरो नोंथां। ओ बेनि गेजेराव नोंथाङाबो ओ बेनि बागै ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां।
मबाइलनि बागै मोनना नोंथां। दा मबाइल होनहैबानो मोनो थां मबाइला गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। जेरै सामसां, आइफन बिनिफ्राय थायो बिथिं रेडमि, रियेलमि बिदि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां मबाइल थायो आरो।
औ
गोदोनि दिनाव जों मबाइलखौ केपेड मबाइल बाहायनायखौबो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव दानिया बांसि नि नो सिक्रिननि मबाइल लायोसै।
औ औ
निफ्राय मबेला मबाइलनि गोलाव गुसुं बियो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो मबाइल लायै मबाइल‌। बिनिफ्राय मबाइलाव जों मेमरि सिम बेफोरखौबो बाहाय बाहायनो हायो। बेफोरखौ बाहायनानै मबाइलाव सोना दोननानै माखासे नांगौ गौ जानाय सावगारि एबा फटकफोरखौ जों दोनथुमनो हायो एबा भिदिअ फोरखौ दोनथुमनो हायो। लोगोसे मबाइला चार्चजों सोलियो जायनि थाखाय खाय जों मबाइलखौ चार्ज होनो मबाइलजों लोगोसे गंसे चार्जार थाफायो।
औ अ
लोगोसे मबाइल मबाइल होनोब्ला मबाइलनि गेजेरजों रांबो आरजि जिनो हायो नोंथाङा बुंलांखादों बेयो नंगौ जेरै जों आथिखालाव गावनि जा गाननाय जोमनाय थानाय संनाय खावनाय बेफोरखौ भिडिअ बाना नायनानैनो जों मबाइलनि जा थानाय एप्स फेसबुक इउटुब बेफोराव होनानै जोङो खालामनानै जों बेनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आथिखालाव मबाइला जोबोद बिहोमाबो होदों बेबायदिनो मबाइल नि बाहायनाया मोजांबो गाज्रिबो आंनि आंनि नुनायाव आं मबाइलखौ बांसिन मोजांसिनखौ नुनो मोनदों आरो। माने मबाइलनि गेजेरजों जोंहा गोबां माखासे खामानियाव हेफाजाबबो मोननो हादों गोबां खम एसे सम बेनो जों मबाइलनिजों गोबां हेफाजनोबो हायो। बेखिनियानोसै आरो।
औ आङो ससे बुंबावगोन नोंथां ओ नोंथाङा ओ दासो बुंलांनाय
औ
नि नामफोरखौ बुंदों नोंथाङा रियेलमि बा रियेलमि बा अप्प' आइफन बेफोरो औ दानि जुगाव बे स्क्रिन टाच खन्था सासे सोलिग्रा जाबायिबिखौ गोबां खम नुनो सै जों ओ नोंथांनि बुंनायफोरा गासिबो सैथो नोंथां।
औ
बेफोरखौ आरो जोङो गोदो जोङो किफिदसो लायोमोन गोदोनि दिनाव किफिदआनो बांसिन सोलियोमोन होनना नोंथांनि बाथ्राया थार दानिया जोंना स्क्रिन टाच मबाइल दामिक दामिक मबाइल जाजोब्बाय जोंना। अ बिदिब्ला एसेनोसै नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। नोंथां।
ओ आं
औ गोजोनथोंसै नोंथां।